हेल'।
हेल' अ खोनादोंना?
अ खोनादो दे।
औ नोंथाङा मा खालामदो?
ओंख्रि भाजा एवनो नागिरदो।
हो मा मा मा मैगं?
ओइ दुब्लि बारियाव रज'नाय सिबुं मैगङा।
अ अ अ। माबा नोंथांनियाव डाइरेक्ट कुइसुनाव थांसै आं जेनेबा नोंथाङादि दा सिबुंं मैगं बायदों होनदों जेनेबा नोंथाङा बे मैगंखौ माबोरै माबोरै जागोन जेनेबा जानो थाखायथ' बेखौ सायाखै होमबा ओंख्रि संनो थाखाय
जा-जानो थाखायनोथ' सायनो नागिरदो हाथायनिफ्राय बायना लाबोदो आरो दानिसो।
ओमफ्राय जेनेबा माबायसा खालामगोन इखो?
बिलाइ बिलाइखौ सायनानै सेस'नानै
ओम।
थावजों एवना जायो बा सोरबाया ओंख्रि संना जायो दा आं एवनो नागिरदों गोथाव जायो साम सामब्राम
ओम। मा माबायदि जायो जेनेबा मा मा मा मा खालामना जायो बेखौ खोन्थाना होदो मोजाङै।
बिखो आरो गोथाङैबो सिफ्लेेनाबो जानो हायो एवनाबो जानो हायो ओंख्रिबो जानो हायो।
ओ ओमफ्राय सिबौ मैगं बे जेनेबा गोथां मैगं नङा होनबा इखो गोथांजो गोबां प्रटिन मोनो दस' होमबा जोंनि देहायाव। ओम। ओम माबायदि जायगायाव रज'यो जेनबा इयो?
हाब्रु प्लेन माइ गायनाय जायगायाव माइ गोरलै गोरलै जेनेबा माइखो गायनानै मास मोनसेसो जायोबा जुदि बे हायाव रज'यो आरो।
ओम जेनेबा जों दा जोंनि बर' मानसिफोराल' जायोना ना गासिबो जायो?
खायसे जाग्रा गुबुन हारिफोराबो खायसे जादावनायफोरा जायो।
औ ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा गोथाव मोनो होमबा जानाय औ नोंथाङा बायनानैसो लाबोदों होनदो जेनेबा खैथाका लानाय इयो?
बायनासो लाबदो बिस थाखा मुथाबो दं दस थाखानि लाबदो आङो। जोंहा रावबो गैयाना साथामल' नालाय
औ थोसिगोन होमबा। दा दा नोंथाङा बेखौ गोथाङै जागोन ना ना एवना जागोन ना ओंख्रि जागोन?
एवना जागोन गोथाङै जाया।
अबे मोनसे गोथाव मोनो नोंथाङा? एवनायखौना
एवनायखौबो गोथाव मोनो। सिफ्लेनायखौबो गोथाव मोनो पियास होनानै सिफ्लेना जायोबा जुदि ओ बेजो लोगोसे आरो खांख्राइ सावनानै ना सावनानै होयोबा जुदि बेसेबा मोज
ओम खुदै गलायबाय आङो।
गोथाव जायो होमबाना अह फुङाव होमबा ओंखाम सोमजानायजों बरेया गोथाव जागोन होमबा।
गोथाव जागोन गोथाव ओंखाम खबसे बारा हाबलायो
आंबो जागोन अबाय होननानै दे माबैसो खोनथादो मोजाङै प्रसेस माबासे बानायगोन?
बिदिनो एवनाबो जायो पियास
उम औ औ औ उम
खांख्राइ होबा खांख्राइखौ सावबाय खांख्राइखौबो सावना मेलेमफोरखो होबाथ' बिराद गोथाव जाखायो। पियास हानानै होबाय
अ गोथांखौ ना?
उम औ ओमफ्राय बे जेनेबा माइ बारि जायगायावसो रज'यो नालाय जेनबा बेखौ ओमफ्राय आबादारिफोरा खुना गार ना ना फानो खुननो थाखाय? औ खु-खुनानै फानो जेनेबा
न'खरनिफोरा नुयोबा जुदि फुना लायनानै फान-फानो बाजारफोराव लाङो फान्नो ओमफ्राय आरो बेलेगफोराबो नुसनबायोबा खानानै लायनानै फानो।
उम
बेफोरो गो- माबा मोजां गोथां मैगं नालाय केलसियाम थायो।
उम, देहानि थाखाय बुराया मोजां खामानि मावो होनब ना बियो?
जाय मोजां
उम उम बा गो-गोथाव गोथाव मैगं जानो रोंङो होनोमब ना जोंफोर बर'फोरा हम उम
बानायनानै जानो रोङोबा जुदि बारियावनो दङो मैगंफोरा।
औ गोथां गोथां जेनेबा उम। ओमफ्राय होम ओमफ्राय नोंथाङा दा जेनेबा इखौ नजि एवगोन ना ना ओरैनो गोजा गोथां एख' जेनेबा बिदि बेदर सेदर होलाया ना खांख्राय होलाया। गोथां एवगोन नामा जेनेबा ओरैनो? एख' होआ बेदर सदर ना?
जोंहा दिनै बर'नि
नामाव
ओ निरामिस जायो नालाय।
औ
ओंखायनो एवना जानोसै ओं ओंख्रि दंखायो दइ सानसुनि
दा संनायालाय मा ओंख्रि औ उम सिगं मैगं नालाय? बे सिगुं मैगं नालाय दा नों सायनाया
औ
उम आं सेफ्ले जानो लुबैनायखौ सेफ्लेना जाबा बोरै खालाम मोन जेननायाव फार्टआव माबोरै
साफा सुना लाबाय दैजों साफा सुनानै
औ माखो बिलाइखोना मायो औ ओमफ्राय उम उम
जेबर संना हाबबाय साफा सुनानै
उम उम उम उम उम गोथाव जायो होमबाना बरिया बैयावनो ना खांख्राइ साम' बेफोर होनो गोनांबा सावना होनांगोन ना एवना होनांगोन सावना सावनांगथ' जायो
सावना होबा गोथाव जायो
उम उम
सामब्रामखौ गुफुर दंबा सामब्राम गुफुर होबाय
उम उम नोंथाङा बेखौ जेनेबा दा बेलासिनिखौ गग्ला बाजारनिफ्राय लाना फैदो नामा औ नोंथाङा जेनबा ओ बेखौनो लायनो होनना थांनाय ना माबा मोनसे खामानि थांदोंमोन
आं बाजार माबा खालामो नालाय बेफार होयो नालाय थांनाय फाजिनो बेफाराव थांनाय फाजिनो लाबोफादों
औ मोजां होमबा नोंथाङा दा बाइखौनो सायगासिनो नामा औ नोंथाङाथ बेखौ फाजासेयावनो जासिग नालाय उम नोंथाङा जेनबा बेखो ओ फांसे फांसेयैनो जेनबा डायरेक्ट एवगोन ना बस'ना एवगोन बेखौ
बिलाइखौ गारनानै बस'नानै एवनोसै पियास बायदिसिना होनानै
औ ओमफ्राय ओ
नोंथाङाथ' दा इमान मोजां जेनेबा मैगं जानो नागिरदों ओमफ्राय आरो मा मा मैगं दंबावो बिदिनो जोंनि जोंनि जेनबा जोंनि जायगायाव जों जेनबा गावबा गावनि फोथारावनो मोननाय बेफोरबायदि बाहेरा मैगं जेनबा जों जाय मैगंखौ जानो होननानै गाया बेफोरबायदि बाहेरा मैगं मा होमबावो जोंनि एरै
जों खाबानो मोनो फख्रिफोराव ओ थायो आरो मानजिया होननाय मैगं बिदिनो सिबुं बायदि मानजिया मैगंखौबो जोङो इदिनो खानानै ओ बिलाइ गोमोन गोमोनखौ गाननानै गोथां गोथाङैनो एवनानै जायो बा ओंख्रि जायो।
खारै ओंख्रि जायो। उम उम आंथ' खोनादो जेनेबा बेलेग बेलेग इदि जायगाफोराव दिंखिया मोनो माना मुनि मोनो थास' बिबार मोनो। बिदि मैगं ना मा मा मैगंमोन दे फारसनिफ्राय खोनथा। जोंनियाव औ औ बुजिदों
ओमफ्राय मान्दिया मोनो
उम
बेनिफ्राय बिदिनो थास' बिबार
उम औ माबाखौ माना मुनिखो
माना मुनिखौबो दा दैलां नालाय माना मुनिया बारा एसे रज'बाङा। जों मेसेङाव माना मुनिखौ एवनानै जायो आरो। दा दैज्लांयाव बारा थाबाङा आरो मानि मुनिया।
मानामुनिया जेनेबा मानामुनिखौ माबोरै जायो?
जों माना मुनिखौ साफा सुनानै साफा सुना लाग्रोना हानानै जोङो थावफोरजों एवना जायो आरो आलु होदेरनानै।
आलु होबा गोथाव जायो आरोना?
बेदरफोरजोंबो एवना जाजायो।
औ बेदरावबो खदजायो होमबा बरिया।
गोथावसिन जायो।
उम
खोनादो?
खोनादों खोनादों। ओमफ्राय मानामुनि मानामुनिसो जाबाय गोथावैनो ओमफ्राय मानामुनिखौ आरो मा बायसा जाबावो बाथोनबो जायोना ना मायो मा बायसा जायो जेनेबा?
बाथोनबो जायो बेखौ साफानो गोरलै गोरलैखो। गोथाङै जानो हायो जों आरो ओ गथ'फोर लोमजाबायबाबो मानि मुनिखौ जोङो मुलिफोरजों दौवो। जेनेबा गथ'फोरा किरमिफोर जायोबा जों बेखौ देग्लिनानै जोङो मुलिजों होयोबा जुदि गथ'फोरनि खिरमिफोरा खमायलाङो आरो आयुरवेदिक। मुलि बायदिसो नालाय मानि मुनिया
बिदिनो मा होनो बेन्दों बेनला मा होनो ओ बिदिनो फिसा फिसा हाग्रा हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदियासो जोंनि मुलि माला नङा होमबा? बेफोरबायदिनो आरो होमबा जों
होमबा जोङो इमान जोंनि एरियायाव इमान मोजां मोजां बुस्थुफोर दङ इखौनो जों मिथिया आरो ना।
जोंनि जायगायाव बेसेबा मोजां मोजां मैगं दङ।
जों जानोसो रोङा बर'फ्रा।
उम दे नोंथां होमबा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै। दे मोजां गोजोनथों।
उम।